हेलौ
औ नोंथाङा मा खालामदों?
औ आं दं ओरैनो।
ओरैनो दं होनबाना नोंथां
औ
अब्ला जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ जोंनाथ' दैया सामफ्रोमबो थामहिनबा दैलि लाइफआवहाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो आरो दा बे दैया जोंनि जिउआवहाय माबायदि हाबा हुखायाव बा माबायदि जोंखौ हेफाजाब खालामो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन
अब्ला नोंथाङा फोरमायलांदो अ
दैयाथ' जोंनि
औ
ओ जिउआव जोबोद गोनांथि मानो होनबा दै गैयाबानो दै गैयाबानो जाया ओ लोंनायनिफ्राय हमनानै जेसां ओ ओ खामानि बेफोर गासैयावबो दैखौ जों बाहायनां गौ जायो आरो दायो औ दायो दैज्लां बोथोर समावथ' दैनि जोबोद गोनांथि दं।
ओ औ दायो ओ दै गैयाब्ला जों ओ
आबादबो मावनो हाया आरो गोबां दं गोबां दंफां-लाइफांफोराबो ओ रानलाङो दै गैयाबा बेबायदिनो ओ मानसि, जिब-जुनारनि थाखायबो दैया जोबोद गोनांथि दै गैयाबानो जाया ओ लोंनायनिफ्राय हमनानै दुगैनाय माबा मोनसे सुस्रांनाय बेफोर गासैयावबो दैखौ नांगौ जायो।
नोंगौ थारैनो
औ बेबायदिनो ओ बेनिखायनो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो दैफोरखौ बिनिखायनो ओ मोजाङै ओ मो-मोजां खालामना लानांगौ दैफोरा जुदि एसे मोजां नङाबा बा आइरन थानाय दैबा एसे ओ बेखौ फिल्ड आ-आजिखालि गोदान मुगायावथ' ओ
औ
फिल्टार बायदिफोरखौबो मोननो हायो बा बानायना लानो हायो बेफोर खौ बानायना लानो हायो आरो नङा ब्ला ओ बाला अन्थाइजों बो माने दैखौ मोजाङै खालामना लानांगौ ओ लोंनाय दैखौ अरायबो मोजां खालामनानै लोंनांगौ नङाबा देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां जानो हागौ। बे बायदि औ आरो नोंथाङा ङाबो एसे दैनि सोमोन्दै माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंगौ दै होननानै बुङोब्लाथ' जों बे मुलुगाव। थानाय मोनफ्रोमबो थामहिनबा।
ओं।
जाय जिउ गोनां बा जिउ गोयै जेरै बिफां लाइफां। बुंनो थाङोब्लाथ' बिफां लाइफाङाबो द जिउ दङ दा बेफोर गासै थैनोबो दैनि गोनांथि जायो आरो। थामहिनबा दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आयदा आरो। दा दैनि गेजेरजोंनो जोङो जेरै गोबां हाबा मावो। न'खरनि होन जेरै संनाय खावनाय बा। जा जानाय लोंनाय बा जि सुनाय बा दुगैनाय। बेफोरबायदिनो माखासे खामानियाव नांगौ जायो न'नि। बेनि अनगायैबो जेरै जोंनो नांगौ। गि गाहायै आबाद मावनाय दा आबाद मावनायाव। थ जोंनो दै नङाब्लानो जाया होनबा नोंथां दा बेनि थाखाय। जोंनो दैखौ जोबोद नांथारगोन आरो जे दै नङाब्लानो जोङो। जोंनि जि आबाद मावनो लानाय बै आबाद मावनायफोरखौ जों जोङो मावनो हानाय जाहैनाय नङा आरो थामहिनबा दैनि आंखालाव। आबादनि बिफांफोरा मोजां जानाय नङा रानज्रिंलांनो हमगोन। बेनि थाखाय आबादनि बेलायावबो दैया जोंनो गोनांथार थार आरो दा बेनि अनगायैबो। जोंनो थामहिनबा जेरै बिफां लाइफां। बा न' न' न'नि खाथि खाला थानाय गोबां रोखो मनि फुल रोखोमनि बिफांफोर दा फुलफोरावबो जोंनो बिबान। होमबा थामहिनबा बिबार गोबां बारहोनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो। दा बेनि थाखा खाय जोङो औ दैखौ माने गोबां खामानियाव बाहायो आरो। बेनि अनगायैबो जेरै। दैयाथ' मोननै रोखोमनि दं नङा होमबा। गोग्गो दै आरो थामहिनबा मैला दै होन नानै बुङो जायखौ आइरनबो होननानै बुङो।
औ।
दा जोङो जोंनि जिउआव बाहायनायावहाय। थामहिनबा लोंनायाव बाहायनायाव जोङो गोग्गो दैखौ लोंनांगोन आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जे साखोन सिखोन एबा। गोग्गो दैखौ लोङाब्ला। जोंनि देहायाव माखासे जिउसाफोरा हाबलाङो दा बेनि। जाउनाव जोङो माखासे बेरामनि। बा बेरामजों जोङो नाख्रेबजानो गोनां जायो। बेनि थाखाय जोङो गोग्गो दैखौ लोंनांगौ आरो मैला दैखौ जोङो। बांसिनो जेरै आबाद मावनायफ्राव मैला दै होननानै बुङोब्ला जेरै। दुब्लि बा हाखर हाला बा दंग' नाला फोराव थानाय दैखौ होननानै बुङो बेबायदि दै जोङो लोंनायाव बाहाया आरो। दा बेफोरखौ जोङो आबाद फोथार बा फोथारावनो थायो आरो बेफोर दैया। दा बेफोरबायदि दैखौ जोङो लोङोब्ला जोंनि देहायाव। माखासे बिजानुफोरा हाबलाङो आरो बेनि थाखायनो जोङो। दैखौ लोंनाय बेबायदि गाज्रि दैखौहाय लोंनाय जाया आरो।
औ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे दैया जे आइरन गोनां आइरन गैयि दं नङा होमबा दा नोंथांमोननि ओन सोलाव मा बायदि दैखौ बांसिन नुनो मोनो इखो एसे फोरमायदो दे।
जोंनि जोंनि दा जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि। आं गोग्गो दैखौनो नोगासिनो जोंनि।
औ।
बेवहाय दैया मोजां बेबायदि आइरन गोनां दै खो जों बारा इयावहाय नुनो मोनाखै।
अ।
मोजां दैखोनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ गोबां ओम। सुबिदा दानि सुबिदा खालामना होदों दैनि। थाखै बेफोरो। आरो फिल्टारफोर खौबो बानायना लानाय नोनो मोनो। मोनो ओ जाय जायना एसे दैफोरा आइरन बिसोरनि न'। फोराव फिल्टारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों।
औ थारैनो।
औ आरो। जेब्लायबो ओ दैखौ मोजांखोनो बाहायनांगौ नंङाब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि। थिगानो ओ गोबां बेमारफोराव जोङो। गोग्लैनांगौ जायो आरो दै गाजि दै लोंबाथाय ग'गा मोननाय गुजुनायफोराबो बांसिन जायो। औ। बेनिखायनो दै फोरखौ जों मोजां बाहायनांगौ आरो दुगैनाय दैखोफोरखौबो जों मोजां। खोनो बाहायनांगौ नङाबा। मोदोमफोराव माननायफोरा माबा माबि बेयो बेबायदि सिथर बेरनाय बे फोर बेरामा जायो। बेनिखायनो दैखौ मोजां बाहायनांगौ आरो। आबादथिलियावथ' जोंनो दैयाथ' जोबोद गोनांथार। मानो होनोबा ओम। दैज्लां बोथोरावल' नङा आरो मेसें बोथोरफोरावबो गोबां आबाद मावो। बेफोरनि थाखायबो दैया गोनांथार ओ। दै नङाब्लानो जाया आरो। माबा मोनसे ओ जिब-जुनार फिसिनोब्लाबो बा ओ ना फोरनि माबा माबा खालामनोबो। जेनेबा फुख्रिफोरावबो दै थानांगौ अब्लासो माने बे फोरनि फालांगिफोरखौ खालामनो हायो।
नोंगौ।
औ।
दा जों जे दैखौ माखासे बिथिङावहाय गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोनो नङा हबा नोंथां दा दै गुबुंले खालामनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन ना जे गुबुंले खालामोब्ला जोंहानो मा खस्थ जा मा खहा जागोन बा सुबुं माहारि बिनि जिउआव माबायदि गोहोम गोग्लैगोन बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायदो दे
औ ओ दैखौ जोङो अरायबो ओ मोजाङै लाखिनांगौ अरायबो साफा खालामनानै लाखिनांगौ ओ दै खौ गुबुंले खालामबाथाय जोंनि गावनि ओ देहानि थाखायनो जोबोद गाज्रि मानो होनबा दैया गुबुंले जानायजों लोगोसे जिब जुनार बा ओ दंफां लाइफाङानो जा गासैबो माने ओ जोबस्रांलांगोन आं सानो बेखौ मानो होनबा दै बेयाव जुदि जोङो प्लास्टिक बा माबा मोनसे बिदि गाज्रि बुस्थुफोर गारोब्ला बा ओ मोसौ थैनाय बा जिब जुनार थैनायफोरखौ गारोब्ला बिनि दैखौजों लोङोब्ला बोरैबा लोंफ्लाङोब्ला जोंनि जिब जुनारफोरा बेथ' बेबायदि दंग' दैमा दैसानि दैफोरखौनो लोङो नङा बा औ बेफोर दैखौ लोंफ्लाङोब्ला बा जोंनि गथ गथाय ओ उन्दै गथ'फोरा ओ दैमाफोराव दुगैहैबाथाय बे दैयावनो दुगैगोन बा नाय बेवहाय मोदोमनि बेमार जानो हागौ आरो बे ओ सासेनि जानाय लोगो लोगोनो माने गामिनि बा ओनसोलनि मानसि फोरनावबो बेसननो हागौ ओ औ आरो बेबायदि दै गाज्रि नांबाथाय बे ओ गुग्ला जानाय माबा बा आइ ओंखारनाय बेफोरबायदि ओ फोरा जायो होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो दैफोरखौ जों मोजां लाखिनांगौ
नोंगौ थारैनो अब्ला जों नों नोंथां दैनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिबाय नङा होमबा जे दैया जे जोंनि जिउनि था जिउनि मोनसे खावसे दै बाहागो होननानै बुंजायो थामहिनबा जोङो दै नङाब्लानो बे मुलुग बिखायाव थांनानै थानो हाया आरो
औ नंगौ
जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला गासैबो जोंनो मानि गोनां दैनि गोनांथि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो
औ
नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै बा फोरमायनो मोन नानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां बेखिनियावनो जोंनि बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोनथ'नो हासिगोना नोंथां
औ हासिगोन दे
औ
औ गोजोन्थों